हेल' खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
ओ दायो ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै
अ नोंथां जोंहा बियो! जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनियाव हरनाय जादों नोंथां। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
अ नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो दिनै?
ओ दिनै ओंख्रिया होनो थाङोबा ओ मैथाजों ना बिनिफ्राय आरो ओ आलु फथल भाजिमोन नोंथां।
अ नोंथां जाबो इदिनो दिनैयो आलुजों नामोन बिनिफ्राय खांख्राइ। खांख्राइखोबो बिदिनो जाबाय दिनियो गोथाव मानि। बिदिनो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंना बर'नि गोबां ओंख्रिफोर दं। जेरै अनलाजों दाउ बिनिफ्राय सबायजों साम'। बिदिनो नारजिजों अमा बेदर बिदिनो। ओ थालिरजो! नाबो संनानै जायो मालाबा समाव बिनो मालाबा सम समाव गोथाव गोथावबो जानाय जायो आरो नोंथां। ओ नों नोंथाङालाय मा मा ओंख्रिखौ बांसिन जायो?
आङो ओंख्रि होनोबा बर'नि ओंख्रि। अनला ओ बिनिफ्राय सबाय ओमफ्राय आरो ओ नारजिजों अमा बेदर बेफोर ओंख्रिखौ जाना गोथाव मोनो आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां, औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ आंबो माने बिदिनो मालाबा समाव बिदिनो अनलाजों दाउ बिदिनो अमा बेदर। अमा बेदरखौ बिदिनो आलुफोरजों जायो बा जोङो बायनानै लायनानै न'आव। जाफैयो आरो नोंथां मालाबा समाव आरो लोगोफोरजोंबो जायो अमा बेदरखौ बिदिनो। बोरमा बेदर बिदिनो बायदि बायदि बेदरफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। बायनानै मालाबा समाव बिदिनो गोथाव मोनो आरो सम लानानै सम बि बिदिनो माखासे ओंख्रि बा मैगंफोरखौ जोङो बायनानै जायो जेरै आलु आलु बेनिफ्राय बिदिनो लाइ बिदिनो दाथ' जोङो दा दैज्लां बो फोथोराव बांसिनै मा होनो मैगंखौ मोननो थाङोब्लाथाय दा जोंनि ओनसोलाव थ' बांसिनै ओ औवा मेवाइ बिदिनो बिनिफ्राय मैथा बिनिफ्राय। ओ बेफोर बायदि बायदि मैगंफोरखौ मोननो थाङो आरो नोंथां आं इसेबां गोसोआव फैयाखै मैगंफोरनि नामखौ अब्लाबो ओ दानि दैज्लां बोथोरफोराव बांसिनै बा बेखौ मैथाफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो बेनि बिनिफ्राय भिन्दिफोरखौ मोननो थाङो बिनिफ्राय बिदिनो मा होनो लिस्रि बिदिनो खांकिलर बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ आथि दा दैज्लां बोथोरफोराव मोननाय जायो ओमफ्राय दा बिदिनो मानसिफोरा बायनानै संना जायो बिदिनो। सोरबाथ' थावफोरजों एवनानै जायो माबाखौ मा होनो? भिन्दिखौ। बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ दा बायदियाव बांसिनै मोननाय जायो आरो ओमफ्राय दाथ' बांसिनै दा दैज्लां। बोथोरफोर नालाय दा दैज्लां बोथोर समाव नाबो मोनो बा गोथौ जायगाफोराव बांसिनै मा होनो अखाफोरनि बा दैजों जानाय नाफोरखौ मोननाय जायोबा बेखौ हमनानैबा नाफोरखौ हमनानै संनानैबो जानाय जायो आरो नोंथां दाथ' दै दैज्लां बोथोरफोराव जायगा लायै जायगा बा ना सारनानै बा सेन सानानै। जों नाफोरखौ हनानै बा मोननाय जायो बा नोंथांमोननि ओनसोल बा जायगा फोरावबो बा खाथि खाला ओनसोलफोरावबो नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि दैज्लां बोथोर जायोबा नाफोर फोर मोनगोना मोना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो दै्लां बोथोराव खोब ना मोननायखौ नुनो मोनो जोङो मानो होनोबा जोंना बेफोरबायदिनो ओ ओ जेखाइजों बा सेन साहैबाबो जोङो नाखौ मोननो मोनबोनो हायो। हायो बोथिसेबा बोथिनै बेफोरबायदिनो जोङो। ओ दैज्लां बोथोराव होनोबा बांसिनानो जोङो जेखाइफोर आरो बेफोरबायदिनो। सेन ख'खा बा लाङि सानानैबो जोङो जोबोद नाखौ मोननो हायो आरो।
आरो जोङो बेफोर
औ आरो जोङो बेफोर फैसाखौहाय ओ बेफोर ना नाखौ फाननानै जोङो रां ब बासिनो हायो आरो
नोंगौ नोंगौ थारैनो माने दैलां बोथोर जाबा बिदिनो नोंगौ जोङो सेन ख'खा सानानै बा जोङो नाफोरखौ हमनानै मोनोबा जोङो सोरबा सोरबाथ' बुरजा मोनोबा जोङो फाननोबो हायो बा जोङो न'आव बा सोरनिबा न'खर न'खरफोरावबो जोङो बुरजा मोनोबाथाय हरनो हायो बा गामिफोरावबो राननानै जानो हायो नोंगौ दैज्लां। बोथोर जाबा बिदिनो माने ओ गाहाय ओनसोल बा दै जाग्रा ओनसोलाव माने बांसिनै दैजां बोथोर बोथोर समाव मोजांबा जोङो दै दैज्लां बोथोर बा दै अखा हाबाय थाग्रा जायगाफोराव माइ गायनोबो गोबां हेफाजाब होयो बा मालाबा समाव माने अखा बांसिन हाद्रायोब्लाबो माने माइ गायनायाव गोबां असुबिदा जायोबा जेंनाफोरजों मोगा मोगि बो गोनां जायो बा दा दैज्लां बोथोर समाव आरो अब्लाबो जोङो मा होनो नाफोरखौ हमो औ बिनिफ्राय बिदिनो जोङो मा होनो सेनफोर सानानै माखासे ओ खां ख्राइफोरखौबो जों मोननो हायो बिदिनो ना गोरै बिदिनो ना सिंगि दाथ' दैज्लां बोथोर समाव बांसिनै मा होनो खुसिया खुसिया नाखो जोङो मोननाय जायो। बा मोननाय जायो आरो बा बिदिनो बिलोफोरावथ' मेसें बोथोराव मोनो दाथ' दैज्लां बोथोराव जायखि जाया दै थानाय जाय गायावनो ना थायोब्ला ना थानाय जायगायाव खुसिया थाखायो बे सायबाथाय खुसियाफोरखौ मोननो थाङो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो खुसिया मोनो नामा? हेल'
औ जोंनि ओनसोलावबो खुसिया खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दे बुं।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खाथिफोराव गोरखाय बा दं ग' थानायफोरावहाय जोङो गुरहैयोबा खुसियाखौ मोनबोनो हायो आरो जों जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो खुसियाखौ होनोब्ला ओ दं ग' गुरखायफोरावहाय जावहैबाबो खुसियाखौ मोनबोनो हायो आरो
ओ जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि खाथियाव जोंनि ओनसोलावहाय बिलो मोनसे दं ङ' बिआवहाय बिलोआवहाय जोङो नाखौ गुरहैब्लाबो ना गुरहैब्लाबो जोङो खुसियाखौबो मोनबोनो हायो बा नाफोरखौबो मोनब बोनो हायो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा हेल' नोंथां। खोनादोना नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ बिद दिनो दा दैज्लां बोथोर समावथ' मैथाफोर बा मैथा बांगाल मैथा गोखै बिदि मोननाय जायो बिनि अनगायै नोंथाङा मा मा ओंख्रिखो दा दैज्लां बोथोरफोराव बांसिनै जानो मोजां मोनो नोंथां?
दैज्लां बोथोराव होनोबा आङो फाथो मैगंखौहाय रुनानै जा रुनानै जानो गोथाव मोनो आरो बिनि निफाय ओ मैथाजों नाजों जानानै आं खोब गोथाव मोनो आरो
नोंगौ नामा नोंथां?
औ।
आरो दैलां बोथोरनि मैगं होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो बहल जिंखिया ओ ओ जिंखा बेखौफोर बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो औ पतल सबाय बिमा बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो। आरो ओ बिनिफ्राय जोङो आरो मोननो हाबावो ओरैजाय खुमब्रा जोगोनार बेफ बेफोरखौबो जोङो दैलां बोथोरावबो मोननो हायो आरो
नोंगौ नोंगौ थारैनो नोंथां।
औ जेरै दा हांसोनि सिजेन ओ दाबायदियावथ' खोब हांसो मोनो नङा होमबा दैलां बोथोराव नों थां।
औ मोनो मोनो नोंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो आङो हांसोजों खुमब्रा जानानै खोब गो मोजां मोनो आरो।
नंगौ नोंथां दाथ'। दा दैज्लां बोथोर समावथ' गोबां हांसोखौ मोनो बा जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला गामिफोरावबो गोबां। हांसोआ दं बा हांसो फिनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो दाथ' हांसोखौ जोङो ओ बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बिदिनो बायनो फैयोब्ला सोरबा बिदिनो मोनगोन आरो दाथ' बिदिनो खोब जोंथ' नुनो मोननाय जायो जोंनि गामिनि खाथिफोरावबो बिदिनो माखासे हांसोफोर फियो सुबुंफोरा बिदिनो फिनानै फानो। बिदिनो फैसा मोनो आरो फिनानै जुदि जोङो हांसोफोरखौबो दा दैज्लां बोथोरफ्राव मोजाङै फिनो हायोब्लाथाय माने ओ फाननानै जोङो फैसा मोननो हायो। बा जोङो बे हांसोनिफ्राय फाननानै जोङो फैसा मोननायफोरखौ अबेबा मोनसे खामानिफोराव जों बाहायनो नोबो हायो बा जोङो सुबिदा मोनगोन आरो बिदिनो दाथ' दैजां बोथोरावथ' बांसिन। बे हांसोफोरखौ जों फिनो मोजां बा फिनो थाखाय खोब मोजां सुबिदा जायो आरो दा गाहाय ओनसोलावथ' दैनि माबायाव माखासे से आदार फैयो बा ओरै गुमाफोर गुमाफोरखौ जानानै बा हांसोफोरा थांनानै थायोबा माखा से न'निबो माखासे माइ माइरं बेफोरखौ होनानै जोङो फिनो हायो आरो दा बिदिनो सोरबा सोरबाथ' हांसोफोरखौ दा दैज्लां बोथोर राव गोबां बुरजामानि फियो बा सोरबा बिदिनो ओ माखासे बिजिनेसमेनफोराथ' गोबां बुरजा बुरजा लानानै बा हांसोफोरखौ फिनायखौ जों नुबोदों बा दैज्लां बोथोरफोराव दा बांसिनै जों फिनायखौ नुयो आरो दा दैज्लां बोथोराव हांसोखौ बांसिनै फियोब्लाथाय बा मोजां सुबिदा बा मोजाङै लाब मोनो बा मोजाङै फिथाइखौ मोननो हायो आरो जायफोर सुबुंफोरा दा दैज्लां बोथोर समाव बा हांसोफोरखौ फियोबा बि फिनाया दा खोब मोजां आरो नोंथां नोंगौना नङा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां नोंथाङा जि बुंदों बेयो सैथो।
हेलौ।
ओ नों औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां माने जोंथ' दिनै गोबाङै बा थ्राखौ सावरायबाय नोंथांजों माखासे ओ जानाय लोंनायनि सायाव बिदिनो माखासे दाउफोर फोरनि माखासे फिसिनाय बिदिनो ओ माखासे गोनां आयदानि सायाव दिनै सावरायनाय जाबाय नोंथांजों आरो इयुन समाव बिदिनो रायजलायबावनो मोनगोन -खौ आसा फारिनाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नों -थां।
औ औ थारैनो नोंथां नोंथांजों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों रायलाय ओ सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय आरो
दे गोजोन्थों